हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौबो जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोन फुंबिलि गोजोन फुंबिलि।
औ दा नोंथांनो आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सावरायनो सानदों आरो ना।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
उम नोंथाङा फ्रिखादा?
औ नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो दा।
ओ टपिकनि ओ टपिकआनो जाहैबाय दैबाना जानाय दाथ' बे बोथोरा अखानि बोथोर थोर ना दैज्लां बोथोर। जेरावबो दैबाना जायो नोंथाङा एसे दैबानानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना ओ दे नोंथाङा फोर फोरमायदो ओ
दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बेयो जाहैबाय मोनसे ओ मिथिंगायारि ओ जाब्रबथाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जेरै दैबानाया जोंनिया जायोब्ला माने गोबां अखा हानायनि जाउनाव माने ओ दैबानाफ्रा सोमजियो आरोना।
औ नोंथां औ
ओ दैबाना जायोब्ला माने जोंनिया ओ गोबां बेबायदिनो खहा जायो आरो जेरै ओ-' जोंनि माइ आबादनिफ्राय लानानै जोंनि लामा सामा ओ आरो जोंनि ओ जाखिनि न'खर न'फोर माने नै बेफोरबो माने ओ दै फैयोब्ला माने दै बाना जायोब्ला नै बिफोरबो माने माखासे सिलिंखार जायो आरोना नोंथां जे साननानै ला जोंनिया माने गोबां खस्थ'यैहाय जोंथ' माइ गायनानै जाग्रा बा आबाद मावनानै जाग्रा नालाय जोंनिया माने खस्थ'यैहाय जोङो माइ गायनायफोरा माने ओ दैबाना जायोब्ला माने नै बेफोरो जोंनिया माखासे बालाफोर फबफैयो नैबेफोरनि थाखाय जोंनिया माने माइ आबाद फोरा खोबसिन जायो आरो। बालाफोरजों खोबसिनजानानै माने ओ सिलिंखार जालाङो आरो।
औ नोंथां औ।
बेजोंनो लोगोसे जोंहा लामाफ्राबो माखासे बायफुंनो हमो बाइक जोबनो हमो बेनि जाहोनावनो माने जोंनिया ओ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंना गोबां ओ खैफोद बा प्रब्लेमाव गोग्लैयो आरोना जोङो जेरै ओ जोङो मोनसे जायगायाव बा देहायारि फाहामथायनि थाखाय नि थाखाय जोङो गोब्राब मालाबा समाव लोमजानायफोर जायोब्ला माने ओ गारिफोर लांनो हाया बा लेंहरनो हाया
औ।
बेबायदि हालोदाव जायो आरो बेबायदि खैफोदाव गोलैनो हायो आरो जोंनिया माखासे जा फरायसा फरायसुलिफोर दङ' नै बेफोरबो माने जोंनि फरायसालिफ्राव फैनो थाखाय माने लामाफोरा बायफ्ल'ङोबा दैबाना जायोब्ला माने ओ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय ओ हाया आरोना फरायसालिफोराव फैनो हानाय जाया।
औ औ
जोंना बेबायदिनो माखासे जोङो ओ मैगं थाइगंफोरबो जोङो बर'फोरा गायो नालाय गामि ओनसोलफोराव माने नैबेफोरखौ जोङो माखासे हाथाय बाजारावबो जों फानहैयो नङा होमबा बा बेफार फालांगि खालामो नै बेफोरावबो माने जोंना लामा फोर बायफ्लंबा दैबानाफोर जायोब्ला माने जोंनिया बेफोरखौबो जोङो लांनो हानाय जाया जायनि जाहोनाव माने मैगंफोरा माने जोंनिया नांगौनि अभारसिन गोबावसिम थायोबाथ' माने माखासे मुवा बेसादफोर बा मैगं थाइगंफोरा जोंना गाज्रि जायोनाय
औ औ
औ माने बेनि थाखायनो माने जोंनिया माखासे मैगं थाइगंफ्राबो जों हाथाय बाजाराव लांनो हाला लामा बायफ्लंनायनि थाखाय दैबाना जानायनि थाखाय नैबेफोरनि जाहोनाव मान मैगं थाइगंफ्राबो जोंना गाज्रि जालांनो हमो आरो
औ
आरो ओ जाखिनि जोंनि थानाय न'फोराबो माने दैबानाफोर जायोब्ला बे फ्राव जोंनियावहाय न'फोरावहाय दै हाबफैयो बेवहाय माने जोंनि जा गाननाय जोमनाय जि जोमफोर बेफोरबो माने एसे एनैब्लाबो जोंनिया गाज्रि जायो आरो जोंनि जाखिनि ओनसोल एरिया जायगाफ्रा माने गोबां लेथ खरसा जायो आरो ना दैबानाजों फैफानाय दाखोर दुखोर फैफानायजों लोगोसे जोंनिया आरो ओ बे जायगाया माने ओरैबायदि गाज्रि मोनामोबो माने जेरावहाय जोंनिया गेसाव गेफोन फैयोब्ला माने जोंनिया थाम्फैफोराबो बांसिन जायो
ओम
माखासे गेसाव गेफोन मोनामनायजों लोगोसे जोंनिया बारहावायावहाय जोंनिया गाज्रि ओ गेसफोरा माने लोगो नांफानानै जों हां लानायाव हाबफानानै जोंनियाव माने बेमारफ्रा सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो जोंनि जाखिनि हान्था मेला खालामनाय थांलाय फैलाय खालामनाय नैबेफोरबो जोंनिया ओ मानसिनि जिउआवथ' गोबां मालाबा समाव बबेयावबा थांब्रबनांगौ जायो बबेयावबा थां ओ मानांगौ जायो बेफोरबायदि जायो नालाय बेयाव बेवहाय माने जोंनिया लामाफोर बायफ्लंनाय बा दैबानाफोर जायोब्ला माने थांलाय फैलाय खालामनो हाया जायो आरो
औ नोंथां गोबां खस्थ' जायो आरोना दैबाना जायोब्ला
औ आरो बेबायदिनो जोंनिया लाइनफोराबो जोंनिया दैबानाफोर जायोब्ला लाइन खुन्थियाफोरा माने गुयोब्ला माने जोंनियाहाय लाइनफोराहाय ओ थां फैया माने लाइना खुन्थियाफोरा गुयोब्लाथ' बोरै हगार हरनो हायाना लाइनफोरखौबो
औ
जायनि जाहोनाव माने जोङो आजिखालिनि जुगावथ' जोङो बाथि बा लेन्थनफोरखौ जों बाहायला नालाय
औ
मोनाफोरावबो माने जोङो लाइनफोर कारेन्टफोर गैयाब्ला माने खोमथियैहाय खोमसियावनो जोङो थानांगौ गोनां जायो आरो
औ-औ गोदोनि समावथ' आरो ओ बाथि सावनो थाखाय बाथि लगायनो थाखाय खा मा होनो केरासिनफोर मोनोमोन आरो ना कन्ट्रलफ्राव केरासिन रानोमोन दानि जुगाव था बेबायदि गैलिया औ दानि जु जुगावथ' बे मा होनो टर्सफोरजोंनो सोलियो कारेन्टफोर थांब्लाबो दा नोंथांमोननिथिं बेबायदि दै लोमोबोला जुदि खारेन खुन्थाफोरानो गुनानै जुदि कारेन्टनानो थाङाब्ला बे टर्सफोराबोथ' माजों चार्ज होनो ना नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां औ
औ-औ दा अब्लाथ' नोंथांमोननिखौ जेरै गोबां खस्थ' जायो आरोना नोंथां
औ जायो जायो नोंथां दैबाना जायोब्ला माने गोबां खस्थ'आव सोलिनांगौ जायो आरो
औ थानाय जानाय खम खस्थ' बेना
औ माने जोङोहाय माइफोरखौबो जोङो जेनेबा खनसे दैबाना जायोब्ला बियो सानसेयावनो बे स्लिम जालांफिना आरोना जेनेबा माखासे बिदिनो साननै सानथाम बा सप्तासेहालागै माने दैया रानलांजोबो आरो बेबायदिनो थाबाय थायो बेवहाय माने जों जानाय आदारफोरनि बुथुमनायावबो जोंना गोबां खस्थ' जायो जेरै जोङो ओ माइफोर सौहैनो थाखायथ' जोङो माइखौ लांग्रोनांगौ जायो नङा होमबा बेनि थाखाय माइफोरखौबो लामनो मोन मा जायो बा जोङो माखासे जानाय आदारफोरखौ जोङो ओ बुथुमनो हाया जायो आरोना जेरै
ओ
जोंनियावथ' गोबां न'खराव जेनेबा साननानै ला गेसफोरखौथ' जों बाहायजोबा नालाय
औ
जोङो बनफोर थायो बनफोराबो माने गिसि जाना थाजोबो आरोना
औ
थाखाय माने संनायफोरावबो जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो
उम-उम
नोंथांनि नुनायाव जेनेबा दै बानायाहाय माबायदि सिलिंखार लाबोयो बा माबायदि जेंनाफोर लाबोयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ दै बानायाथ' दा नोंथाङा जे सिगां माबायदि दे जा सावरायलांदों बेबायदिनो आरोना नोंथां जि दैबानाफोर जायोब्ला दाथ' जोङो इन्टारनेटाव नुबायानो थायो जेराव मेरावनो माने दैज्लां समबाथाय दैबाना जाखायो आरोना बिदिनो सोरनियाबा बिदिनो हरसे मानि हाजोफ्राव जोंनाथ' दा नै हाजो खाथिनाा अरुणाचल खाथि जुदि हाजोफोराव बिराद अ अखा हायोब्ला माने दैया लोमबोयो आरोना जोंनि बे हायेनाव आसामाव माने लोमबोयो बेयावनो माने ओ आसामनि जानाखि जेनाखि मा होनो गायनाय माइ आबादफोरानो जा गाय खानायानो जा माने गासिखौबो बुखारलांजोबो खोबनानै दोनफैयो फुलुं खोबफैयो दा बिदियाव माने जोंहा गोबां लस जायो खहा जायो दा उम खायफानि माने दै लामा फोराव लुनानै थानाय न'फोराथ' माने दैया लोमनानै फैयोबाथ' न'आनो थांफ जोब ओमफ्राय दा बिदियावनो गोबां ओ मा होनो? थाल लानानै माने आबदालाव माने थाल लानानै थानांगौ गोनां जायो आरोना। दै लोमग्राफोरनि जायगाफोरनिया दाथ' जोंनि जायगायाव फोर नैनाययाव दैया बारा बेसेबां लोमा एसे एनै अखाफोर हायोब्ला जोंनिया बारिया एसे लोमो आरोोना नोंथां दा जोंनियाव बांद्राय लोमफैया आरो। दा खहा जानायाथ' गोबां खहा जाखायो थायो फरायनायनि बागैबो ओ फरायसालिफ्राव थांनायावबो बिराद खहा जायो लामाफ्राव दै लोमनानै थायोब्ला बोरै बारनो जायो आरो गारि गुरा अबेबाफोर माबा मोनसे खामानिफोर खामानि मावनो दाथ' जोङो बांसिन बिसिनानो हाजिरा खामला बिदिनो हाजिराफोर मावनानै जायो नालाय दा अबेबा दालांफ्रा बायनानै जुदि दै लोमनानै थायोब्ला माने थांनो बिराद खहा खस्थ' जायो आरोना। न'आवबो खरस जानो मानो खस्थ'आनो खस्थ' जायो आरोना नोंथां।
औ औ आरो जोङो नुयो माखासे माने रेल साइद सिं नैबेफोरबो माने जोंनिया माखासे ओ मा जायो दैबाना जायोब्ला माने बेफोरबो गाज्रि जायो आर ना लामाफ्राबो गाज्रि जायो। जायनि जाहोनाव माने थांलाय फैलाय खालामनो हायि बायदि जायोोना ट्रेन साइटिंफ्रावबो माने आरो
औ
टाउन सहरफोराव जोङो नुयो माखासे जेरै दैबाना जायोब्लाथ' जोंनिया गोबांनो टाउनफोरावहाय गारिफोरखौनो जोङो उसिबावनाय बानायनाय बेफोरबायदि नुयो आरो ना।
औ
जेरावबो थांनो हाया जायो जेनना हान्था मेला खालामनो थाखाय आरो जोंनिया जायो माखासे बेबायदिनो ओ गोबां जिउ फोरखौबो खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोोना जिब जुनारजों लोगोसे जोंनि मानसिफोराबो माने सोरबा बायदिया बेवहाय जिउ गोमानांगौ गोनां जायो आरो दै बानानि थाखाय।
औ नंगौ नोंथां औ
आंनि बायदिब्ला माने माखासे जोङो जानाखि ओ दैमा सेर सेरनि सेर सेराव थानायफोर सुबुंफोरा माने जानाखि दैम बोहैबोनाय माथावरि नै बेफोरखौ माने एसेयै आबदादै खालामोब्ला माने बे जानाखि जखि दैमा सेरनि दंफांफोर माथावरिफोरनि दंफांफोर बेखौ माने दानफायनाङा आरोना जों एसे दैबानाखौ अब्ला जों माने एसेबाबो जों हमथानो बा होबथानो हायो आरो।
औ औ
माने जोंथ' आथिखालाव गोबां नुयो जेनेबा साननानै ला माथावरिफोरनि दं। बिफांफोरखौ सोब माखासे सुबुंफ्रा माने दानफायनानै बन जानो थाखाय लाबोयो नङा होमबा?
औ
जाहोनाव माने हाब्रांफ्रा खुरखानानै बेजोंनो माने बायफ्लंनानै गामियारि ओनसोलफोराव माने दैबानाफ्रा सोमजिफैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय। नोंथांजों दै बानानि बागै सावरायनो मोननानै नोंथांनिफ्राय मिथियैफोरखौ मिथिनो मोननानै गोसोआ एसे गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ आंबो एसे नोंनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नों
औ गोजोननाय थाबाय आसा खालामो उनफोराव नोंथां बेबायदि माखासे आयदाफोरनि बागै सावरायनो मोनगोनखौ आं आं
औ औ जागोन नोंथां सम आरो खाबु मिलायोब्ला माने लोगो मोनफिनगोन उनावहाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै औ। औ।